हेलौ
हेलौ
हेल' खोनादोंना
हेलौ औ खोनादों
औ मोजांना खौराङा
मोजाङानो
अ थ' दिनै बर'नि आइजोफोरनि बेफार फालांगिनि सोमोन्दै सावराय जासिगोन दा ना
औ सावराय जासिगोन
थ' नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि आइजोफोरनि हाल साला
मोजाङानो जोंथिंजाय आइजोफोरनि बेफार फालांगि खालामनाया रावबो ओरैनो थाया बयबो गाव गावनि थांना थानायनि थाखाय जिउ लामाखौ नागिरो
जोबोद मोजां खोथा जोंखैबो बिब्दिनो दाउबो ओरैनो थाया थाया मानो होनना बुङोब्ला बर' आइजोफोरा ओरैनो थाग्रा नंखाया नङा होमबा
औ औ
ओ नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो ओरैनो
आङो बिदिनो आबाद मावनानै मोजां मोनो जेरै माइ गायनाय
ओ ओ
एम्फौ एनला फिसिनाय मैगं मैला फाननाय खानाय
औ
फिनाय
औ ओरैनोथ' जोंखैजाय दिनैनि दिनावहाय आइजोफोरा बेफोर खामानिखौ एंगारजोब्बाय आरोखि बांसिनानो मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव गोनोखो गोनोखोआरि ओ सानस्रि हाबाय नङा होमबा बयबो सोलाय जोब बाय आरो सासे आइजो जानानै आबाद मावनायाव मोजां मोनोब्लाथ' जोबोद गोग्गाथावनि खोथा नङा होमबा
ओं नोंगौ
जोंनि बिथिंजायैबो दासिमबो गोदोनि आइजोफोरखौ नुनो मोनो दासिमबो माने नांथाबनानै जोबोद खामानि मावनो मोजां मोनो आरोखि बिसोरो
ओं
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आइजोफोरनि बिफावा माबायदि
मोजाङानो बिराथ मोजाङानो
ओ ओ
बयबो गामि याव सोरबा एम्फौ फिसिनाय औ खोनादों
औ
आइजोफोरनि बिफावखौ बुंनो थाङोब्ला जोंखिजाय खोब मोजाङानो आरो जेनेबा बयबो रावनिबो सायाव सोनारा गावब गावनो जोबोद खस्थ' खालामनानै आ थांनानै थायो होनना बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला हौवाफोरजों समान समानैबो आइजोफोरा बयबो बो ओंखारफाजोबो आरो जेराव हाबा हुखाफोराव
ओ जोंखैजायबो बिदिनो रावबो ओरैनो जिरायनानै थाया
औ औ
हेलौ खोनादोंना
बेखौनो नुनानै माने आंबो सानो जे जोबोद गोहो गोरा थारैनो आइजो माहारिया ओरैबायदि गोहोगोरा बेनिफ्राय बुजिनो मोनो आरो
औ औ खोनादोंं
औ त' बेफोरबायदि बिफावखौ नुयोब्ला गोग्गानायबो मोनो आरो जेनेबा जे सानफ्रोमबो लामा सामा थानाय मैगं मैलाफोरखौ बुथुम बुथुम हाथायफोराव फानहैयो जेनेबा गोरिब थाखोनि बेलायाव बुंदों जिहेथु आं एसे ओ गाहाय थाखोआव यो नालाय
औ
हाग्रानि मैगं मैला फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ लांनानै हाथाय बाजारफोराव फानहैयो बिनो जों गामिनि फ्राय आइजोफोरा बेफोरबायदियैनो सुंथानानै दं आरोखि जाब
जोंनिथिंबो बिदिनो
अ
मानो होनबा गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गावनि जिउ लामाखौ हनो थाखायहाय गावनि जिउखौ सुंथाना लाखिनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनाय बेफार फालांगि खालामनाय जि दानाय एम्फौ सिलाय जेरावबो आखा फाखा खा जोंनि बर' आइजोफोरखौ
औ औ ओरैनोथ' एम्फौनि फिथोबफोरखौबो फानो खोमाना हजोंहाय?
औ फानो
सेरसेयाव बेसेबांसो बादि?
सेेरोजासो जि नैजौ बिजांसो लायो।
बुरजा ओंखायनो दामफ्रा एसे खम जायो आरो स्निजौ दाइनजिदौ बेफोरावनो हरो।
जोंनिथिंजाय एसे बेसेन गोसा जायैनो होननानै फानो
बायदियाव जोंङो
जौसे रां लायो फुवासेफोरावहाय
अ जोंथिंबो बिथिं माबबा खम जायो मालाबा बारा जायो बेबायदिनो बारायबाय थायो जौ थ जेनेबा
औ
उम
नोंथां मोननिथिं आइजोफोरा जि दायो
दायो गोबाङानो दायो खिन्थु सम लायै सम आरो दाथ' दैज्लां जाहांबाय नङा होमबा खायनो एसे मासिगोन थाराव एसे जायो नालाय जेनेबा ओखामनाय बेनिफ्राय एसे एनै बाहेरनि खामानियाव थाबाय थानांगौ जायो नालाय अखा हाबाय थानाय बेखायनो एसे दानायफोरा दैज्लांव खम जायो आरो खामानियाव मुखुब थाजोबो जानांगौ
औ
अ अ हजोंहाय जे हौफोरनि बिफावा बांसिन ना आइजोफोरनि बिफावा बांसिन?
नुनो थाङोबा जोङो आइजोफोर आरो हौवाफोर समान समान ज जानायखौ नुनो मोनो
उम
रावबो ओरैनो जिरायनानै थाया नालाय आइजो जा हौवाफ्रा बयबो समान समान रां आरजियो गावनि जिउखौ सुंथानानै लांनो लाखिनो नाजायो।
ओ थारैनो नंगौ जोबोद मोजां मोनो बिदिखौ नुबाथाय
औ बे मोनसे बर' हारिनि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो
दाथ' जेनेबा फरायनायबो बांनायजों जाबजों हिनजावसाफोरनि फरायनाय जौगानायाबो बारा जाबाय नालाय दा हेंथाफोरा बहुद खम जाबोबाय नङाबाथ' सिगांनि समाव आइजोफोरखौ जेरावबो बारायजानोनो दावगाजानोनो बायोमोन
औ नंगौ बे बाथ्राया
एसे ओ एसे फरायोब्लानो बुङो आरो जेनेबा जे मा हिनजावनि फिसा मालायनावसो थांखगोन मानो फरायहोनांगौ बेफोरबायदि आरो
औ औ नंगौ
बेफोरखौ नुबाथाय माने बोरैबा मोन लायो गोसोखौ सिगां उन्दै उन्दै जोंबो गोबां मोनबोदों नालाय गामिनि
ओं गोसोआव दुखु मोनो
खोनादोंना
औ खोनादों
थ' बेफोरबायदि माने दासिमबो सानो आरो दे माबायदि सममोन आरो दिनै माबायदि सम मोन एसेबां सानबाय
ओ गोदोनि समाव आइजोफोरखौ हौवा माहारिफोरा बांसिनानो बांसिनानो आथिं सिङावसो दादबनानै दोननाय नुुनो मोन
औ बेथ नंखागौ दासिमबो आरो सोरबा सोरबा नि बोराइफोरा सानो आरो जेनेबा हिनजाव नालाय हिनजाव बायदिनो थानो नांगौ बा ओ हिनजावफोरा जौ जौगानो मोना बेफोरबायदि आरो
औ नंगौ
उ उम बेखायनो ओ जों बयनिबो बिबाना बेनो आरो जेनेबा जे जों बयबो समानै जौगानांगौ हिन्जावानो जा हिानो नङा होमबा
औ नंगौ बयबो समान जौगानांगौ
औ अ बेफोरखौ नुयोबाथाय माने नों
औ नंगौ
ओरैनो नोंथाङा बेसेबांसो फरायनाय
आं दायो ग्रेजुवेसन जाबाय बिए एम ए खौ बि खौहाय आं दा दाखालि होदों नालाय दायो
जोब्बाय जानाय नङा एबार
औ जोबबाय
मोजाङानो दे ब्ला मेल जनेेबा
औ दोन्थनोसै
देना
औ दे